खोनादों औ खोनादों औ। औ।
बबेयाव दंङ बाजै?
न'आवनो दं।
ए मा
है ओरैनो जिरायना दं सेंग्रा माखा खान्थाल फिथाइ जाफैदों आरो माखासे।
उम आमटि सुवानि?
गावसोरसो मिथिगौ एफा एफा गरमाव जाना आरो बल गेलेनो थांबावगोन। जों आरो जानो गिनानै जायाखै इसा आरो सेंग्राफोर फोल्ला फोथा जानानै थांबाय आरो बल गेलेबावगोन सोनो हायो दे इसोर गथ' माखाफ्रा।
उम गरम थारना बोथोरा
ओं ओंख्रिया सबाय बिमासोमोन।
दे जोंनाबो थास' आइथिं उम थास' आथिंजों नागोरानसो जोंनाबो।
उम। उम। माबा सबाय बिमा आलु माबासोमोन नाथुर।
उम।
ओमफ्राय हरजायाखै ने नोंनाबो गुबुननो औ मोजां। ए गुबुननो हरजायाखै ने नोंनाबो?
थुवा खै ओंखाराखै।
बिदि उम मा जानानै मा जारला मानि थाखायबा बिदि जाखो।
माबोरै जा बेनोथ' माबोरै जाखो जा बानायजेननायावथ' जादोंमोन।
ओं। देलै रांफोरखौ मोनबानो जायो। उम।
औ आंबो बेखौनो सानबाय।
ओ।
हाबथों
हाबाय थादोंबालाय आरो माथो टेनसन।
बे आंबो
उम खामानियाव थांदों बुरिया?
हा? खामानियाव थांदो बुरिया?
ना नंला आरो। खोनायाखै खोनायाखै बाजै?
उम। देलाय मा बुंदों? ए खामानियाव थांदों दाख्लै मा जानाय? ओ ओ दाख्लै मा जानाय? ससे आराम रायज्लायबाय रायज्लायबाय उनाव नै ओरै माबाखौ बारबोनानै। अयथासार खोनालाब्रा ओमफ्राय आं दाननाङा दे दाननाङा होननाय खोनों खोनादोंना खोनायाखैमोन?
आं खोनादों नोंसो खोनाहैयाखै।
थालला आं खोना फैया एसेबो।
औ नेटनि प्रब्लेम जायोलै जोंनियाव एखमबा माने जोंनियाथ' बे एखे ना नोंसिनि जोंनि एट ना नेट एखे जायोना अखम्बा नों खोनाबा आं खोनाया आं खो खोनाबा नों खोनाया बिदि जाना होयो ओमफ्राय जै खोनायाबथाय सोरबा सासे खोनायाबाथाय खोनाया जाना होयो। बेबादि जायो।
अ ओरै ओरै ओरै जयेन गोजा नालाय।
ओ जोंना बे नेदा मोनसेल'ना खोनाहैया आरो बेखायनो। जायगा एरिया मोनसेनि जाबाय नालाय। बिदि जायो ओमफ्राय औबाफोर थांनायनि
थांनाया जों माबायाव थांनो नागिरदों गुवाहाटियाव। फिसाखौ लानानै थांसै ओं। फिसाखौ लानानै थांसै गुवाहाटियाव।
ए आं माब्ला थांनागिरदों?
नैबे जुलाइ मास जुलाइ दाननि गिबि बा सेकेणड- माबाफ्रावनो थांगोनदां नैथि सप्ताफ्रावनो।
जायगा बेरायनो जायगाफोर नायनो ने
ओ बर'फनि माबा दंनो माथो एयाव दुगैग्रा आरिग्रा।
ए जागोनदां औ माबा दं खोमा दङ दङ
बेयाव थांनो नागिरनायदोंमोन थांफेराखैना जों
दा समावनो आरो एसे एनै बेरायनायफ्राबो नङाबा आरो एसे बैसोआ बारलांबाय थायोब्ला थाखा फैसा रां खावरि आरजिनाय फारसे बांसिन गोसो होयोब्ला बै समाव माने बाहैनाय जायो
आं गोदो गुरग्रोजोबखानायसो जायगायालाय बेफोरो होमबाबो दा आंल' नुबाबो जाया फिसाफोरखौ फिसाफोरखौनि नुहोनांगोन ना
औ बिसोरखौबो लांदो देखायहैदो
उम
जोंबो र' एसे उनफोराव बबावबा थांनायनि एसे थांखि लादोंमोन जोंबो माबोरै जायो दा बुंथ'नायालै लोमजानाय साजानाय
लोमजा साजाफ्रानोथ' बि खाख्लाब ख्लाबसो मोनलायलाङो हनै दासो हामबाय गथ'आनो देहाफ्रानो बारा बारा
गाससिबो दा जानाय लोंनायनि औ ज जानाय लोंनायनि थाखायनो जाजोब्बाय दानि गासिबो मैगं थाइगंफोर होन माइरं थाव संख्रियनो होन फानलु होन गासिबो माने माबाजों आ मुलिजोंनो गोनां जायोफोरनि थाखायनो दा गाव गोबाव जोरला मानसिनि जिबनाबो
गोदोनि बायदि सेजौ जौसे गाहाम जोरनाय अखदानो थानो नंलाानो
थायालै थानाय नंला बेबायदि थाला जोंनो जों दा बेसेबां गोबाव जारगोन जोंखौनो जों दा गेरेन्थि होनो हाया माबे समाव जोंनो मा जागोन फाथ्था मोना सिगांनि मानसिफ्रा जाखोआलाय थाजा थाजा मैगं गो थांफोरल' जानाय जायोमोना मा जायोमोन मोनसोरलाय गोदोनालाय बिदिनो। थालिर फस्ला फस्लि दिंखिया मैगं हाग्रानि गासिबो जारि मान मुनि बायदिसिना थाराय थुराय गासिबो मैगंफोरखौल' बुथुमनानै जायोमोन मानो हाथाय बाजा राव बिसोर बायनानै जायामोना खममोन दंखा जोबोमेन हाग्रानि थास' बिथ'रि थास' बिबार बायदिसिना थास' आथिं बेफोरबायदिखौसो जायोमोन दालाय मा जायो जोंनि मानसिफ्रा खालि गोथाव गोथाव बे
हर
मुलि होनाय गासिबो ओ महर गोसा गोसा ओम जाबे जुबेखौ नायला।। उम बे दाम गोसा दाम गोसाखौल' बायनानै जायो बादिनायसो जायोब्ला दानिया जों हा एसिखिनि दामखौनो बायनानै ला बायलै होननानै बुंनायसै आरो ओमफ्राय हाब नोंस्रा जाजेनाखै जोंहा जाखांबाय होनलाय नायसो जायो दानिया। बेफोरबायदि ओरैजे देहानि थाखाय बेसिबां खहा जानानै दङ बेखौ बुजियो आरो। दा बेफोरनोथ' बिराद गाज्रि समयसा जाबाय जोंनि मानसिफोरनियावबो।
सोरबा हरलायबाय नामा नोंनावलाय?
औ बै माबा हरदों ओ सासे गारि सालायग्रा हरदों आंनाव। फन हरदोंनो ओं ओ इजों रायज्लायथ'वा आङो। ओहो बेजों रायलायबाथाय आरो जारला जागोनना बेखायनो आं रायज्लायथ'वा ओमफ्राय दा अबावबाफोर थांगोन?
दा दिनैथ' थांला माबा थास' बिबार खादों जों बेखौनो दा सायनोसै।
अ न'आवनो ना ज'
माया?
थास' बिबारा न'आवनो?
न'आवनो माने हाग्रानि हाग्रानि खानाय।
नोंहा हाग्रानिथ' खादों नोंसोरो ज' खादोंना मादों होनदां?
औ ज' नङा आं हारसिं बिमा फिसा।
ए फानहरनो नागिरदोंना ओंख्रि जानो थाखाय खादों?
ओंख्रि जानो।
एहे आंहांलाय फानहरनोसो ज' माबा अबाफोर खाना फानहरनो नागिदों नामा सानदों।
ओहो दा गरमाव बाब्रे थास' बिबारसो जानोसै जोंहा दिनै।
समाव जानांगौबो उदैनि मैलाफोरखौबो एखमबब्ला समाव थास' बिबारफोरा साफा खालामोलै।
आरो नोंदाया थास'नि बंस'खौनो बायो थास' बिबार थास' आथिं थास' इदि
ओइ जानांगौ समाव समाव जानांगौ बे मैगंफोरखौ जाथारनांगौ। ओम
गारामा मानोनो माननायानो बारासो।
ओ ओ ओ खायसे मानलुना गोनांफ्रा जानो हाया। मानलु गोनांफ्रा जानो हाया।
ओ सोहांबानो मानबाय आरिबाय होनो ओं। फोरखौ बेबायदि गोदो न'आवबो न'आव जमा थानायावबो जा योमोन।
ओम होमबालाय दा नोंसोर बिमा फिसाल'सो थास' बिबार जानाया। आहा गोथावसो मोनो आंबो सिगांथाराव जाथारामोनलै ओमफ्राय जादाव जादावै गोथाव मोनलांनानै दा बिराद जाग्रा जाबाय आंबो। बेदरफोर होयोब्लाथ' गोथावसिन जालायबावो।
बेफोरसो भेजाल गैयाब्रा हायोबा आंबा ख जाजानो लुुबैबाय थायो आंबा नों दाखौ जाहाय जा
फोर्रा माखासे खारोथ' जोबोसे बेमार आजारफोर माखासे फिसा फिसौ बेमार आजारफोरखौ बेफोरसो स्र' खालामना होयो एखमबा। थास' मैगङाथ' बिराद नामजादाना
उम उम आरो बे गुजुला गुजुलिफ्रावबो बुङो माथो गोसोम थास'फोरखौ जाहो न ओरैनोथ' गियो जेनेबा माननायाव माननाय गोनांखाय माननायाव माननाय जानाङा होन्ना
उम उम गोदोनि मानसिफोराथ' मोन खुनु डक्टर अजा ड'क्ट'रफोरनि मुलिखौनो बाहायफेरामोन ना गासैबो सोरबाया सिखा बावबाबो थास' गोसोमनि खान्थै होनाय बै गेन्दि फुल दिेग्लिना होनाय माबा मोनसे बौबाय बेफोरबायदि होला जोबोमोन ना दानिया सोरबा एसे थैगौबानो न'ने डाक्टारनि मुलिनो ओरैबायदि ग बायनानै लथ'ना लांलायबावोसो
उम
बेफोरबायदि आरो बेखायनो जोङो
फोथायनायानो माने गोमालां बाय फोथायनाय गैयिखायनो बेफोरखौ बाहायला आरो
उम उम उम
जाम्बा जाम्बिनि राव गोदोनि रावा जाम्बा जाम्ब जाम्बिनि राव लेखा रोङिनि राव होनना बुङो
औ माने सिगां गोदोनि मानसि फ्रा मानेलाय लासैजों हामबाबो जेबो नङामोन आरो खिन्थ दानिया मा खरा मरा दिनैनो हामथारनांगौ बेफोरबायदि आरो लुबैयो ओ दिनैनो जादोंबा दिनैनो हामथारनांगौ बेफोरबायदिखौ लुुबैयो आरो गोदोनि मानसिफ्रा बे हामखागोन दे होननानै थायोमोन आरो हामगोन लासैसो हामगोन बिदि होना होमबा दाबोथ' होनो गोदो सि
बैसे
उम
गयबो राय ने लाबाय थाद नामा माथो बारा खोनाया खोनाया जाला औ जाथारसिगोन र' जोंहाबो ओ खोनागासिनो आङो
ओ
खोनादों जोंनाबो जाथारसिगोन र' होनदां समा बयबो रायलायलाबायदों नामा होनदां बयबो रायलायलाबायदोंना मा माथो खोनाथाराखै होननाय जादों आरो आं।
दां खोनालया मा एसे उम
नै लामाथिं थांनाय नांगौ
अनो बारायलाय
ओ रायज्लायनो लुबैयो ओरैनो थास्लायस्लाय। ओरैनो थास्लायलाय रायलायनो लुगैयो रायलायबानो रायलायबानो मोनथार माबा मानो बानांगौ
बेन्थ
उम
रायलायनांगौ
आंबा नों दाखौ खालामना होनसै आङ औ
बिनिया होननाय जायोथ' आरो ओरैनो बिदियाथ' मोजांबावसोमाफोर थांदोंबाथाय मोजां रायज्लायनो हायो। बेसे समाव सफैगोन
मा मा अनेक खोथा दं
दा बबेयाव दङ
उम
औ बेफोरबायदि
ओमफ्राय नै समानो गैलाना दानानो जोबनोसै नङामोनबा एसे मोनसेसो थाबावायमोनबा बानायना होगौमोन आं ओमफफ्राय दानानै गैलाना नैयो दा
हायो आरो
दे होमबा दोननोसै दे आगे दे खोनायाखै आ गैया खोनादों दोननोसैायाखै दे खोनादों हेल'
औ अखा हादोंंना बाजे
औ ए दोननोसै होनदां समाबो जाबाय
बेख म फ आंनाव नुजागासिनो दङ